हेलौ नोंथां खोनादोंदां नोंथां अ अ दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो ना
औ सावराय जागोन दे नोंथां
बे आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि बिदिनो संनाय जानाय एबा दाउ नु फिसिनाय आरो ना
औ दे बिदिब्ला नोंथां जागायग्रो दे
औ औ जोंनि बर' हारियाव जोंनि जानाय लोंनाय होनो थाङोब्ला जोंनिया बांसिनानो ओ खारै मैगं जायो नङा होमबा जोंहा बांसिन खारै मैगं जायो आरो बिनि थाखायनो जोंहा खारै ओंख्रिखौ मा मानि ओंख्रि खारै ओंख्रि जायो होननो थाङोब्ला जोङो बिदिनो सबायजों साम' जायो एबा सबाइजों खाला दालि बिदि बिदि जायो आरो ना आरो अनलाजों दाउबो जायो आरो जोंहा नाफामखौबो बिदिनो खारैजोंनो बानायनाय जायो नाफाम आरो नाजों नाफाम म ना ना आरो खारै बानायनाय जायो आरो ना
औ
आरो जोंहा बिदिनो दाउफोरफोरखौ बोरै फिसियो होनो थाङोब्लाथ' जोङो बिदिनो अमा जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाना फैयो अमा एबा जों हाथाइनिफ्राय फैनानै जोङो अमाखौ फियो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंहा अमानि थाखाय बिदिनो आदारफोर होनो थाखाय जोंहा बिदिनो थास'फोरखौ दाननानै रुनानै होनाय जायो आर ना
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा अमानि थाखाय। ओ-इदिनो हाथाइफोरनिफ्राय जोङो साफ फर गुन्दै बिदि नानि गुन्दै बिदि बायनानै लाबोना होफैयो आरो ना जोङो माबा अमानो ओमफ्राय होमबासो। सो जोंना अमाया देरगोन आरो ना बिदि होबाथाय। अमाफोराबो दानिया गोथाव गोथाव लुगैयो नङा होनबा। बिनिखायनो जोङो अमाफोरनोबो। औ बिनि थाखायनो जोंहा जोंनि ओंखाम जानाय खालायफोरखौबो जोङो बिदिनो खायफाया अमा बेदर जाया ओ अमा बेदर माने जानानै अमानो अमा बेदरखौ होफिना आरोना इद
औ
आरो बिदिनो जोंहा।
फोसाबदेरनो हायोना।
औ औ देरगोन मागोन इदि होननानै होआ आरोना अमानि खाालायखौ जेनबा ओंखालायखो आरो बुंनो थाङोबा जो जोंहा अमानो जोंनि बे माइरं थायाबा ओम बे मा रंखौ जोङो रुनानै अमानोबो होनाय जायो आरना। आरो बुंनो थाङोबा जोंहा अमानो बै। जोङो सेरेब जुमाय बिदि सावबा दे बे अफ्रि मोना होमबा। बे अफ्रिखौबो जोंहा अमानो होनाय जायो आरो।
उम
बिदिनो जोंहा अमाखौ बिदिनो मोजां जायगायाव। बिदिनो अमाफोरा मोजां जायगायावबो थानो लुगैयो एबा गाज्रि जायगायाव बो थानो थायो आरो ना बिदिनो मोजांसिन जायगायाव दोनबा साबसिन जायो आरो ना अमाफोरा। बिदिनो उन्दु उन्दु थाबाय थानो।
उम
बिदिनो अमाखौ फिसिनाय जायो आरोना आरो अमाया जोंहा। ओ-बिदिनो नौ मास गाहाम खायफाया फियो खायफाया बिदिनो बोसोरसेफोरबो लाखि बियो नङा होमबा।
औ औ औ औ
आरो बुंनो थाङोबा जोंहा बिदिनो। नफोरावनो बोरमाफोर एबा ओ-दाउ बिदिनो फिखायो हांसो बेफोरखौ फियो आरोना। होमबासो जोंहा बिदिनो गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय एसे एनै बेफोरखो फाननानैनो फाननानै जोंहा रां मोनो आरोना।
औ
औ नोंथांआथ मिथिखायो हांसो फोरा बिदिनो ओ लेथ्रा बारियावसो बिदिनो गेलेयो दुगैयो नङा होनबा।
औ नंगौ नोंथां ओ-हांसोफोरा बांसिन दैयाव थायो आरो ना। ओ-दैयाव सानस्रिहैयो औ औ।
बिसोरो बांसिन इदि फुख्रि एक्सट्रा जावना होबा। मोजांसिन जायो आरोना बिसोरनो मानो होनबा बिसोरो जोंनि बे दुगैग्रा फख्रिफोराव हाबा। थाय ओ-मैलाफोर एमनो खिना गालांजोबगोन नालाय बेनि थाखाय इसोरनि थाखाय जोङो। ग्रा बिदि फुख्रि बानायना होनाय जायो आरो ना हांसोनि थाखाय
औ।
आरो हांसोआ बिदि मैला रोंलाबायो जाला बायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ दा जोंहा बर'फोरा बिदिनो
मा होनदों नोंथां नोंना एसे नेटवारक प्रब्लेम नोंथां।
ना खोनाबाय ना खोनादों ना?
औ दासो खोनाबाय नोंथां औ औ औ।
अ बिदिनो जोंहा फिसिनानै एसे एनै रां मोनो आरोना इफोरखौ जोङो जिब जुनारफोरखौ।
औ औ फाननानै।
आरो औ औ फाननानै आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओंख्रि संनाय ओंख्रि संनायखौ बोरै सङो नोंथाङा जेन'बा खारै ओंख्रिफोरखौ बोरै सङो नोंथाङा खोन्थाना होनो हागोन ना एसे?
औ औ खारै ओंख्रियावथ' बांसिन अनला खारै जायो सबाइ खारै ओ बिदिनो औ। नार नारजिफोरावबो खारै होयो औ ओमफ्राय खारदै खारै बिदिनो गोबां खारै ओंख्रि जायो आरो ना जों फार्स्टावनो खारैखौ बानायनो थाखाय ओ जोङो थालिर थालिर बिलाइखौ थालिर बिलाइनो थालिर बिफांखौ दाननांगौ दानना लानांगौ आथिआ थालेरखौ बांसिन खारै बानायनाय जायो आरो ना बांसिनानो थालिरनि खारैया मोजांसिन जायो नालाय। ओ बिनिफ्राय बिनि
औ
थालिर बिफांखौ दानना लानानै मादाखौ जावग'ना लानानै थालिर बिफांखौ माने ओ बिदि ओ दाननानै ओ ससे ससे थुख्र खालामनानै माने जिरनांगौ बेखौ जिरनानै फोराननांगौ फोरानदबनानै बेखौ सप्तासे फोरान जेनेबा राननायसिम फोरानसै आरो गोराननो ओमफ्राय बेखौ खावो सावनानै ओमफ्राय बेखौ औ ओमफ्राय बेखौ खावनानै बिनि हांगारखौनो जों खारै बानायनाय जायो। बेखौ दै होनानै सरनांगौ आरोना बे खारैखौ माने दै होन माने बे हांगाराव दै होनानै दोनबानोे बे ओ रोसि गबैयोना बेनो खारै जायो ओमफ्राय जोङो उम खारै ओंख्रिखौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला खारै ओंख्रिखौ संनायाव जोङो माने अनला खारै हमना ला जों अनला खारैखौनो संनोसै आरो ना होमबाना अनला खारैयाव जोङो फार्स्टावनो ओ माइरंखौ सोमनानै दोनो आधा घन्टासोनि एबा बिदिनो एसे ओ माइरंआ रुइनायनि थाखाय बिदि सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ ओ
सोमना दोननाय जायो आरोना।
औ सोमना दोननानै औ ओमफाय एसे रुइहोनानै सोमनानै दोननानै रुइहोनानै ओमफाय बेखौ एसे ओ फोरान दबो फोरान माने बेखौ सुनानै एसे दोनबाय आरो गोरान जागा गोरान खामबाय गोरान बेखौ उवाल एबा दिंखियाव दैेयो ओमफ्राय ओ बेखौ देनानै अन जायोना गुन्दै अन गुन्दै ओम फ्राय औ ओ बेखौ लाबोबाय लाबोनै ओमफ्राय बिनि सिगांनो ओ माबाखौ ओ
औ
संनायाव दैखो दैखो होग्रोबाय सारायाव ओमफाय एखौ गोदौ होबाय। ग्लब ग्लबनो गोदौवहोबायथाय
गोदौ हो हो-होनानै बेयाव खारै होबाय खारै होनानैबो अन गुन्दैखौबो सारस्रो सारस्रो होयो आरोना एसे माने खनसेनो होबा बियो गथा जाजोबो नालाय औ बिदिनो जोङो अनला खारैयाव उम बेदर एबा मायोबाफोर ओ बिदिनो बेदर होनोबा बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लायो बेरेक सारायाव ओफाय एवफ्रामनानै औ बेखौ होना होयो आरोना बेयाव। अनलायाव ओमफाय बिदिनो से दसे सम होनानै बेयो ओ मोनबाय आरो
औ माने गेजेराव जोंहा सागंबो सारना होयो आरोना अनला ओंख्रियाव
औ औ औ साग'न उदु औ माने हायै हायै होबाय थानांगौ आरो ना।
औ औ औ नंगौ बिदिनो जोंहा बेयाव संख्रिबो माने संख्रि ओंख्रियाव संख्रि नांगोना नाङाखै बेखौबो नायनाय जायो आरो ना।
औ नायो ओमफ्राय जोङो बिदिनो ओ बेयाव ओ मा होनो बे लाइ फाख्रि जानोबाथाय जोङो बेयाव मोननायनि एसे सिगाङाव बे लाइखौ होनानै होयो आरो ना एस जेब माने हानानै हानानै एबा नङा हाया बाबो ओरैनो गारना होबानो जायो गोथां जालाङो बे हारसिंनो गुदुंदो औ औ ओमफ्राय जोंना साम'फोर खौबो बिदिनो खारै होनानै संनाय जायो आरोना। साम'दो सबायजों औ ओमफाय ना ओ नार्जिखौ होनबाथ' आं बारा एसेबां मिथिया नार्जिखौ खिन्थु नार्जि संनायाव एसे नारजिखौ फार्स्टआवनो बासिग्रोना लायो नारजि गोरान
औ जोंहा बिदि ओ नारजि खौथ' इदिनो मोना नङा होमबा जोंहा नार्जिया फार्स्टआवनो जोंना फा थोजोंसो जायो माने फाथोजों थो जानानै जों बेखौ फोराननानैसो नारजि जाहैयो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ दे नोंथां फोरमायदो
नारजिखौ बिदिनो सोमनानै दोनो आरोना दसे माने बिदिनो खायफ खायफासोमो खायफायासो मा दाइरेक्ट सङो नाथाय ओ आं एसे गोसोआव दोङ आरो ना नारसिंखौ सोमनानै दोनो ओमफ्राय खायफाया आरो रुगारोबो रुगारब आरो गो गोखाया खारजोबो ना माने जानो हायो एसे आरो रुगाराबा बांद्राय गो गोखा जायोना औ ओ बिनि थाखाय रुगारो आरो खायफाया ओमफ्राय हो मा होनदों?
मा होनदों नोंथां?
माने बांद्रां गो
खोनायाखै आं नोंथां
बांद्राय गोखाबाबो जानो हाया बिदि होनदोंमोन नोंथां।
औ औ बांद्राय गोखाबाबो जानो हाया नालाय बिनि थाखायनो बेखौ रु गारो एबा दै गुदुंआव सोमना दोनो आरो ना। ओमफ्राय बेखौ सुखांनानै उम सारायाव माने अर लगायनानै सारायाव साराय खेसे गुदुं खाम हाबनानै ओ बेयाव उम नारजिखौ होनानै ओमफ्राय खारै होनानै एसे रुइदुब होयो आरो ना
औ होयो
बिदिनो ओमफाय उनाव दै होनानै ओमफाय माबाफोर बेदरखौनो होरोबा बेदरखौ गुबुन सारायाव एवना लानानै एवफ्रामना लानानै बेयाव होना होनाय जायो आरोना नों थां
ओं ओं माने जोंहा नारजियाव अमा बेदर होबा बांसिन गोथावसिन मोनजायो आरो ना
औ ओ अमानि मेजेमखो होबा बांसिन गोथाव मोनजायो होननानै आं मिथिनो मोनो आरोना आं अमा बेदर जाया थेवबो माने आङो गुबुन होननायखौ मिथिनो मोनो आरोना नों
औ औ औ औ नंगौ
जोंना नारजि नारजि आरो अनला खारियाथ' जोंना माबा बर'फोरनि ओ संसार जे एसे नांजाबफानानै दोङो नार्जिखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला मानसि थैनायाव ओ कासफोराव नांगौ जायो माने बेजों सोमोन्दो माबानो थाख खाय एंगारलायनो थाखाय अनला खारि आरो जोंना हाबा जानाय समाव नांगौ हाथासुनि खुरनायाव
औ नोंगौथ' आरो
बेयाव औ खैना गोदाना हौवा गोदाननो संनानै जाहैयो आरो ना एबा रायजोनोबो एसे एसे औ
आरो जोंहा अनला खारैखौ बिदिनो ओ जेन'बा ओंखाम गोरलै
होयो आरो ना
औ औ औ ओंखाम गोरलैनि माबायावबो जानाय जायो औ फुजा होनायफोराव गोदोथ' बिदिनो औ दानियावबो नुुनो मोनो
औ बांसिनानो दानिया बेलेग बेलेग नियम बानायनाय जाबाय आरोना जोंनियाथ' गोदोनि ओंखायनो बिदिनो अनला ओंख्रिजों दाउ बिदि होला माने बिदि होयोमोन आरोना
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय माथो औ जोंना समाबो जाबायद' नोंथां ओ दोनथ'लायनोसै नामा औ दे औ दे बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै नोंथांनिफ्राय मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय
औ नोंथां दे जागोन दे
औ